हेलौ
औ मोजां खोनादों ना?
ओ खोनादों। ओ खोनादों खोनायाखै?
खोनाबाय? दासो औ खोनाबाय दे। उम दायो होनबा जोङो बर'फोरनि दानाय लुनायनि सोमोन्दै सावरायनोसै नङा ओमबा इसे
उम दे। सावरायजायो।
औ फर'फोरा ओं दानाय लुनायावहाय मा मा आगजुु नां एसे फोरमायग्रोदो नामा?
ओं गिबियावथ' दानाय लुनाय होनोब्ला नांग्रोगौ खुन्दुं। ओमफ्राय बेनिफ्राय आगजुफोर होननानै बुङोब्ला बा साल गान्दै थाथि माखु सोरखि बेफोर नङा होमबा?
औ हिसान सालियाव बाहायनाय।
इसान सालियाव नांगौ जानायफोर गोबां बेफोरनो आरो
उम बिनि उनावहाय जोङो जिखौहाय सोङो नङा होमबा,
सोङो औ
सोंनायावबो बेबायदिनो मा मा बाहायनाय जायोमोनथाय?
जेरै नो खायनाय ओमफ्राय नो थरनाय जों मा होनो ओमफ्राय सालगान्दैयाव खानानै लानाय बेफोरबायदि बिनि उनावसो बेखौ सोंखांना दानानै जि जायो नालाय
औ गिबियाव खुन्दुंखौ मस्रायाव साना
ओ
बिनि उनावहाय सोंसिगोन सोंनानै उनावहाय नो खायखांबा थाय बेखौहाय
हेलौ
बेबायदिनो औ खोनादों
ओ माबा नांथा नांथा खोनादों
ओ दायो मोजां खोनाबाय दा
ओ खोनाबाय
औ
ओरैनोथ' गोबां रोखोमनि दङ जोंहा जियाना
औ गोबां रोखोमनि दं
गामसा दख'ना
आर'नाइ बिब्दिनो जोमखांग्रा जिफोर जोमग्रा औ गोबां रोखोमनि जि दायो औ
बिसिना सादोर बेफोरबायदि गोबां रो
औ गोदोनि दिनाव थ' बेबायदिनो दानाय लुनानैनो गानोमोन।
अम दानि दिनावसो गासिबो माबाजों मेसि न जों मोननाय जाबाय।
ओ दायो
अम
आरो गोबां गोदो-गोदायनिफ्रायनो बर' हिनजावफोरा आखाइजोंनो दायो लुयो आखाइजोंनो आगर एरो गोबां आगरफोरबो दंङ ना बर'नियाव ओ मोननै
औ दंङ बेबायदिनो फारौ मे मन लाव बेगर आगर गुबै दाउस्रि मोख्रेब औ बेफोर नोंबो एसे मिथिगोन नामा
बिदिनो हाजो आगर
औ
गन बेफोर ओमफाय आरो जों
गोबां दङ ना औ बिबारफोरनि आगरबो दंङ गोबां रोखोमनि आगर एरो माने मुंखौबो बुंजोब नो हालायलाया आरो औ आथिखालावथ' गोबां मोजां मोजां गाननाय जोमनाय दानाय लुनानै गानसैने
गानसै थेवबो बर'नि गाननाय जोमनायजों हाया होनदो
औ समायना नुयो आरो।
ओं आरो आर'नाइ होनना बुंङोबाथ बर'नि माननि जि
औ।
आर'नाइखौ गोदो गोदाय बर'फ्रा हरसेनि गेजेरावनो दानानै दिहुनोबो होनो होनो माने होननाय दङ। जेरै दावहायाव थांबाथाय गाननो थाखाय बर' हिजाव हिनजावफोरा बर' जोहोलावफोरनो स हरसेनि गेजेरावनो दानानै - सोंनानै दानानै गानहोनानै दावहा फोथाराव थिनहरोमोन।
औ। दावहायाव देरहाबोथों होननानै बेबायदि दि गोसो गोजोन होहरनाय जायो आरो ने?
उ बिदिनो
ओ बिनि अनगायैबो
दाबफोरनि फैयोना बर' हिनजावफोरा जि
गाबफोर होनायखौथ' आं बांद्राय मोजांबो मिथिया।
ए जेरै जोंबा गाब माबाना मिक्स खामनानै गोजा गाब, गोथां गाब, बेफोरबायदि बनायो। बिबारनिफ्राय मान्दार बिबार, बायदिसिना बिबार फिथाइ, बिलाइनिफ्रायबो खुन्दुङाव गोसोम, गोजा बेबायदि गाब गायोमोन ना?
ओम ओम बेबायदि गाब होनाय जायो आरो ना।
ओ
उम नोंलाय जि दाफेरगोन ना दाफेराखै?
आंथ' दायाखैमोन ओरैनो मोनसे मोननै ओजों मा होनो बिहु फालि एफोरबायदि ना इदिखौलाय
औ फिसा फिसाफोरखौ आरो। उम।
बेफोरो गोरलै नालाय। बाफोरा आदबफोरा औ।
बेबायदिनो बर' हौवाफ्रा जोंनिया गाननाय जोमनाय फोरा।
उम
मोननैसो बुंनो हागोन नामा?
जों बर'फोर गाननाय जोमनाय होनना बुङोबाथ' गुदि बर'फोरनि गुदि गाननाय हौवाफोरनियानो जाहैदों गामसायानोसै।
औ गामसा।
उम गामसा आरो बिसोरनि लाग्रा फालि जि होनना बुंबा आर'नायानोस फोरनिया बेनोसै आरो औ
जोंनिया दख'ना थाबाय, फास्रा थाबाय,
दङ'
औ गोबां रोखोमनि दं आरो।
उम।
बेनिफ्राय आरो माबाफोर दंबावो ना?
दंनायाथ' दङ गोबां।
उम। मा मा थाबावगोन आरो?
थ' गोबां जि जोम दानानै बर' हिनजावफोरा मुलाम्फा जायो गोजान गोजान गुबुन गुबुन हादोरफोराव दैथायहरो बेफोरबायदिनो जेनबा
जेनेबा गाव आथ
गोदोनि औ गावबो औ गोदोनि दिनावथ' गाव दानानै गावनि गाननायनिल'मोन नालाय आरो दायोथ' बेजोंनो दा नानै मुलाम्फा जायोना गोबां हिन्जावफोरानो गुबुनखौबो औ
ख' ओं गु-गुबुननि लुबैनाय माने खौबो सुफुंनानै होनाय जायो आर
औ गुबुनखौबो हेफाजाब होयो। आरो गावनि न'खरबो सुंथायो बेफोरबायदिनो आरो।
औ उम औ।
दायो बर'फोरनि दानाय लुनाय होननानै बुङोबाथ' गोबां जौगाफारियाव जौगानानै दङ होनजायो जोङो।
औ मेसिनाव दा औ माने मेसि सिनाव दानायफोरनिफाय आखाइजों दानाय लुनायफोरा बेसेन गोनांसिन होननानै बुंदां।
औ बेसेन गोनांसिन मेसिनाव दानाया गोबाङानो गाज्रिबो होनजायो जोंनि आखाइजों दानाया मोजां।
औ। आखाइजों दानाय हो-होनोबा जेनेबा गोबावबो जोरबाय गाव गावनो माने दांमोन दांमोन दानाय जायो नालाय उम।
माबानो हाबाय नालाय
औ।
बिदिनोसै आरो इन दि इन्दि सि इनियावबो गोबां दङ दायो। बायदि रोखोमनि गाब होनानै दानो हायो गावनि नांगौ बायदि आगर होनानै समायहोनो हायो बिदिनोसै आरो बे इन्दि इन्दिजि होनबाथ' गोबां बेसेन गोसाखा दानि
औ बेसेन गोसाखा ओं।
गोदो गोदोनिफ्रायनो बर' आइजोफोरा बे दानाय लुनायनिफ्राय मुंदांखा औ। आरो इन्दि होनबाथाय गोबाङानो मुगा इन्दि
औ बिसोरो गुबुन खुन्दुंफोरनिफ्राय एसेबाबो बेसेन गोसासिन जायो आरो।
औ बेसेन गोसासिन बेहा बेसेन गोसासिनबो आरो जोरोबो गोबावबो थाङो।
आरो नोंबो गरमफोरावहाय इदिनो थान्दा आरामबो जायो ओ बिनिखायनो गासिबो आइजोफोरा दानाय लुनायखौ रोङोबा मोजां।
औ मोजां गावनि हारिनिबो मोजां आरो गोबां मुलाम्फाबो न'खरबो सुंथानो हायो औ ओमफ्राय ओरैनो बांसिन जोंनि माबाफोरा हौवा फोरा गाननाय गामसानि गाबफोरखौ बुंनो हागोन ना? ए हौवाफोरा गाननाय गामसाखौ होनदों मा मा रोखोम मा मा गाबाव दायो बांसिन बुंनो हागोन ना?
उम गोथां गोथांनि औ एसे फान्थाव खालारहांनि ओं गोमोफोर बिदिनो गलाब एसे
उम
उम बांसिन गोथांफोरखौहाय सोमखोर गोथां गोथां इदिफोर- खौ बांसिन नुयो आरो निला कालार फोरनि औ औ औ ए बिदिब्ला सावरायनायखौ दोनथ'नोसै ने?
औ दे होमबालाय।